हेल'।
अ आगै
अ आब'
मा खालामद'?
दङ ओरैनो। आब'आलाय मा खालामदो?
आंबो दं ओरैनो जिरायना।
अ ओंखाम जाबाय?
अ जाबाय।
मा ओंख्रि जाखो?
अनलाजों दाउ
ए अनलाजों दाव गोथाव दिस
औ नोंसालाय?
जोंहा दिनै मिरामिससो। दालि ओंख्रिस जादों जोंहा।
उम
ओमफ्राय अनलाजों दाउखो बोरै सङो नोंसोरनि आब'?
जोंहा उम फास्टावनो नो माइरंखौ सोमनानै लाबाय ओमफ्राय अन गुनदै खालामब
औ
ओमफाय दाउ बेदरदो संबा दाउ बेदरखौ एवफ्राम ग्रोना लाबाय।
अ
एवखांनायनि उनाव ओमफ्राय बेहाय दै होनानै गोदौहोनानै अनला गुन्दैखौ होबाय।
औ
ओमफाय मस्ला मस्लि देना होनानै उनाव बेदरखौ होना होबाय लास्टआव बिदि सङो जोंहा।
माने संनायफोरा इस से बेलेक बेलेक थायोना? मानसिफोरनिया बेनिखायनोसो सोंबाय?
अ नोंसालाय?
जोंहाबो जाखांबाय दा बावैसो।
मा ओंख्रि जाख'?
ओमफाय आलु फ्राय जेबो गैया। ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि नोंसोरनि जा आब'मोननि जा?
बोथोरा गरम
गरम ना माइफोर गायना गाया नों सिनिया?
जोंहा गायो दा खोथियाखौ फुना दोनद्रोबाय।
अ खोथिया फोनायावबो खोथिया फोनानै रजनायावबो बिराद गोबाव सम लायोना?
अ मास मोनसे लायो।
ओं। जोंहाबो फोबाय फोनाया। माहासेनि उनाव गायगोन खोमा। ओमफ्राय बोथोरनि फिथाइफोर जायाखै नामा?
अ जागासिनो।
न'आव माबा फिथाइ द नोंसानि आब'मोनहा?
जोंहा थाइजौ खान्थाल लिसु जागासिनो दामानि।
उम।
नोंसालाय?
जोंहाबो दङ जादो जोंहाबो मैयाहाय जादोंमोन। ओमफाय दा जाथ'वाखै बेरायनो थायाखै जेरावबो?
उम थांथ'वाखै दा बो थोराबो गरमथार ना।
औ।
बेखायनो बेरायनाय जाथ'वाखै सान्दुङानो जा गोसाखा जोंनि इजा।
सानदुंआवनो ओंखारनो हायि जाबायना?
होम।
बिदिनो आरो। आब'आ दा ओरैनो दंगासिनो नामा?
अ जिरायनानै दं।
जिरायनानै दं जाखांनायनि। गरमबा आरो मा खालामनो मा मानो जायोना?
उम
बेनिखायनो मा खामनो आरो। ओमफ्राय माबोरै खबरफोरा आब'निया?
मोजाङैनो दंथ'यो।
अ
नोंनियालाय?
दङ गेजेरावनो। ओमफ्राय
नोंलाय जेरावबो बेरायनो थाङाखै?
थांथ'वाखै। न'आवनो दंगासिनो दासान्दि। गरमाव आरो अबाव थांनो। बिराद गरम हाव हाव। एकदमबारे थानोनो हाया सान्दुंआव।
नोंसोरनि दुब्लिजा नाफोर मोनाखै नामा आब'?
ना मोनदो। मानसिफोरा हमगासिनो
दा आरो सान्दुं गोसाखाय बिराद ना ओंखारगोन ना? दुब्लिफोराव उम था थांनाय बोसोरावबोथ' एक'आनो गैयामोन एबार ना ओंखारसोगोन खोमा। बिराद सान्दुं दुंदो। ओमफ्राय आब' मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो। उम।
आंथ' बिजाबबो फरायो सम सम
उ।
नोंलाय
आंबो बिदिनो आं ओ गान खन मोसानानै मोजां मोनो खोनादोंआब'। खोनादोंना?
मोजाङै खोनायाखै बुंफिनलाय खेबसे
अ आं होनदों आंबो गान खननानै मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो मोसानानै मोजां मोनो
अ।
इदिनो
औ।
आबौआलाय मोसानो रोंगोना रोङा?
आं मोसानो बारा रोङा।
जेबो नङा थेवबो
नों मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो?
आङो ओ
औ। साइाजजों दउ ओंख्रि संनो रोंगो ना। मा होनङो
रोंङो रोंनाया।
अ माबायदि सङ'?
सबाइजों दाउखो सबाइखौ ओ सोमबाय फासताव दैयाव इसे गोबाव सोमो माने थाब ओंख्रि संबाथाय थाब रुनाय माबानाय बायदि थाब मोननाय बायदि ओमफफ्राय ओ दाउखौ एवबाय एवनानै बोखांबाय बोखांनायनि उनाव ओ सबायखौ सारायाव होलायबाय सारायाव होनानै बिदिनो बिखौ गोदौबा दाउखौ होना होलायबाय बेहाय मस्ला मस्लि देनानै माने पुरा मिक्स खालामखांनानै एवफ्रामनानै बेखौ होना होबाय सबायाव बिदिनो गोदौाय थासिगोन ना ओमफ्राय बिदिनो उनाव जानाय जासिगोन आरो
गोथावथार जायोना नारजि ओंख्रिखौलाइ
नारजि ओंख्रिखो नार्जि ओंख्रिखो इदिनो मानसिफोरा एसे बेलेग बेलेग सङो ओमफ्राय जोंनिया ओरै सङो ओ नारजिखौ दै गुदुङाव सोमबाय माने बिनि इसेमान गोखाया खारनाय बायदि बिनि उनाव कुकार एबा खान्थायाव थौआव रुबाय ररुखांनायनि उनाव बेै बेलेग साइद जा अमा बेदरखौ एवबाय एवखांनायनि उनाव ओ बेहाय नारजिखौ नार्जि दोलोखौ होना होबाय होना होयो बे गोदाय थाबायना बेओमफाय लास्टाव जानो जास सिगोन आरो आब'आलाय उम मा मा ओंख्रिखौ संनो रोंदो?
आङो दालि आलु अमा बेदर
उं
नारजिजो अमाखौ आं संनो रोङा
रोंगोन दे ओमफ्राय दा होमबा ओरैनो दंगासिनो ना?
औ ओरैनोसो जिरायनानै दं उम ओरैनो जिरायना दं
आंबो जिरायना दंथ'योर' ओरैनो बिराद गरम बोथोरा
उं
मा खालामनो उम इदिबा बाहेरावबो ओं खानो गोसो जाया माने एकदम न' सिङावनो थानानै जबाय थानो मोजा-मोजां मोनो आरो बोथोरानो बिद बिदिनो गरमबा गरम गोजांनायबा गोजांनाय आरो दा माइ गायनाय बोथोरावबोथ' बिराद गरम जाखासिगोन ना आब' माय गायोना गाया?
आं माइ गायया
औ
नोंलाय?
आंबो बिदिनो बारा गाया होमबा न'फोराव नोंस्रा ओं ओ माइफोर गायोबा नों मा खालामबाय थायो?
माने बिथिं माइ गायहैबा सासे इथिं संलायनांबायना
औ
न'आव खासिबाबो थानांबाय सासे एसेबाबो थानानै संनांबाय
औ नोंस्राबोथ' माइ गायोना?
गायो
आं बारा रोङा
थेवबो ओ दुब्लिफोराव आइआ साहाफोर बिहरोबा साहाफोरखौ हैना फैहैयो आरो खोनादों आब'
औ खोनादों दे
ओम ओमफ्राय? दाथ' आब' मोना होमबा दा जेरावबो बेरायनो थांथ'वा आरोना?
बोथोरफोरा मोजांबा थांनो हासिगोन
औ औ
आब' मोननि माबायाव न'खाथियाव दैमा दंना गैया दैमा?
ओम साम'लाय मोनगोन ना मोना?
साम' मोनोना? आब'आ साम' ओंख्रि संनो रोङोना रोङा?
साम'खौ आं संनो रोङा
रोङाना ओम होमबा नोंसानि आइआ सङो ना? ओम बिमाफोरनि माने आइफोरनि आइमोननि संनायासो गोथाव जायोना ओंख्रिफोरा। ओम गोथाव जायो बेसो
अ ओम दे होनबा लाखिथ'नोसैना उनाव राय्लायनोसै अ दे थेंकिउ।